हेलौ खोनादोंना? औ खोनादों दे।
हा?
खोनादों दा?
खोनादों आंनिखौलाय।
औ खोनादों बिदिनो गोसा लायराय ओमफ्राय मा होनो मा मा आयदानिस सायाव रायलायगोन।
ओ दायो हाबानि सोमोन्दै लायरायसै।
औ जायो। ओ नोंथाङा मा मा हाबाखौ नुफेरखो दिनैसिमहालागै?
आंथ' नुनाया ओरैनो नायनानै लायनाय हाथासुनि हाबा
औ
बेनो आरो दोनखारनाय माने दोनखारनायखौलाय
खौ दोनखारनाय हाबा बेबादि हाबा लानायखौ नुनो मोनोना
खायसे दोनखारलाङो खम आरो होनबाबो आगोलनिसाय खम आगोल थ' दोनखारलांनायानो बांसिनमोन खोमा
हाथासुनि हाबाया हाथासुनि हाबायालाय जो ओरैनोहाय मोनायावहाय हाथासुनिहाय खुरो आरो सानावहाय जेनबा रिसिपसन थांबाय सानावहाय रि सिपसन जाबाय ओमफ्राय बिदिनो आलासि उलासि जाबाय माबाय उनावहाय मोनायावहाय गामिनिफोरा हाथासुनि खुरना होयो आरो।
ए हादाजिनि हाथासुनि हाबाखौ खुरनायाव मा मा खालामनानै होयो।
उम हौवा गोदाना आरो बे हुवा गोदोन आरो हि जाव गोदान थाफानायाहाय बिसोरखौहाय खामफ्लायावहाय जिराय होयो आरो दे खाम सोरबाबा खामलायाव जिरायो सोरबाबा बिदिनो जिगाबारि माबानानैहाय जिरायहोयो ओमफाय हिनजाव गोदानाहाय बिसोरनो ओंखाम खुरना होयो ओमफ्राय सानैसो गथ'फोर खुदियाफोर जिरायहफानानैहाय जमा ओंखाम खुरना होयो आरो
ओ ओमफ्राय जमा खुरखांनानैहाय ओंखाम जां जाहांहां जाबानो बोखारना
अ ओ बोखारो ओम बिदिनो माबा माबि माबा नियम दोङ आरो सोरबाबा बिदिनो खेला खालायो आरो
खेलागेलेयो औ औ ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो हिन्जाव गोदानाथ' आरैनो खोनायो माबायाव हाथा सुनि हाबा खुरनायव हिन्जाव गोदानानो ओ माहोनो जेरै माबायावथ हाथासुनि हाबायावथ अनला ओंख्रिसो होयो
अ अनला ओंख्रि होयो हिनजाव गोदाना हिनजाव गोदाना सङो आरो बे अनला जों दाउजों हिन्जाव गोदाना सङो गुबुना सङा हिनजाव गोदाना सङो आरो
होबानो जेनबा देनायखौ एसे दे
देनायाथ' देनायाथ' गुबुनाबो देजायो आरोखि सोरबाबा हिनजाव गोदाना देयो ओमफाय गुबुना देनाय खिन्थु ओंख्रिखौहाय हिन्जाव गोदाना सङो आरो
ओ जोंनि मिथिनाय बायदियावबो माने हिन्जाव गोदाना संथाराबाबो माने थावहाय बे माने थाव ओ थावथ' सेरा जेनबा बेबायदि अनलानै अनलानै अनलाखोहाय अनलाखौहाय देना होग्रोनां बोरै इसे माने देजोबनो हायाबाबो एसे सिगांथार देनांगौ ओमफ्राय बेबायदि अर जेरै फिनना होनांगौ ओ हायो एसे संग्रोनांगौ आरो बा इउनिक खामानिखौहाय माने जेनेरेल मानसिफ्राबो मावजायोरा दांग्रोनांगौ ओ
ओम सोरबाबा इदिनो देयाबाबो सोरबाबा देग्रोना होयो सो सोरबाबा संनो थोनो सोर देयाबाबो आरो इदिनो संनानै हयो हिनजाव दाना
बेबायदिनो जो जोला दाउजो आरो दाउला
अ दे दाउ उम दाउ ल खेलजोंहाय
उम बयलार होनाय जायाना आथिखालावथ' बिराद बयलार मोनो बयलार होयोना होआ
दायो नुनायावहाय जों दा नुनायावहाय किन्थु ओ माबा लकेलजोंसो नुयो आरो
ओ ओम ओम आरो बेबायदिनो किन ओ दा हाथासुनि हाबाखौनो खु फ्राय नुनो थांगा सिगांनि बाद फ्राथ' थाखा फैसायावबो बारा। गैयामोन नांला बे हाथासुनि खुरनायखौनो नुनो मोनो। मोन आरो।
सिगांनिफ्राय बिदि रिसिपसन मासन जेबो गैयामोन ना। माने हाथाासनि खुरबानो हा गोजोनै हाबा होनाय जाबायमोन आरो। दे दायोबो खायसे खायसे मानस गामि लाना गामि खिन्थु हासा हाथासु निखो हाय मोनायावहाय एसेबाबो नियम बो
औ बेबायदि खामनायखौ नु मोजां दाङो आरो बेबायदिखौ दासिमबो माने ट्रेडिसनखौ लाखिनाय नुयोब्ला मोजां आाङो आरो बेबायदिनो उम हाबा गोलाव। खुंनाय होनबा थ' जोंना फारसेनिफ्रायनो नायनानै लायनाय।
अ गिबियावनो हिन्जावनि न'आव।
सोंनो थांग्रोगोन हौवाया सिगाङथ' आसान थेबनायसो जायोमोन। आसाम थेरलायलायनायासो राजि जादों। नाजायाखै। हौवायाहाय हौवा हौवा उम हौवा। फाय हिन्जाव गोदान लाहानावहाय। खैनाजागोन लाहानावहाय थांनानै। बैसिनावहाय। आसान थेबना गारबाययोमोन ओमफ्राय आसानखौ जुदि बिसोरो फिराय हरोबाथाय। जेनेबा बिसोरो माने हाबाखौहाय माबाया नङा आरो एक्सेप्ट खालामा। खै आरो। बेबायदि खोथा। खौ मिथियोमोन आरो। ओमफ्राय जुदि ला खिबाथाय जेनेबा बे माने। लाखिबायथाय बियो माने बे एकसेब जाबाय आरो। थाखौ मिथिनाय जायोमोन आरो।
उम दानाथ' हिनजाव हिनजाव गोदाननियावहाय ना फैग्रोयो। मोना ओं बेयाव आरो हौवा गोदानाव थांलायबाय एकदम प्रसेसनो गोलावना दानिया
प्रजेक एनिखायथ' हाबा गोलाव होननानैबोङो
उम उम उम खायसे आरो ओ नायलायनायनि उनावबो दे रिजेक्ट जायोना आरो
औ जायोथ' आरो बेओरैनो दा हाबा गोलाव खुंनाय फ्राथ'बांसिन मोजां मोनलनानैस हाबाखौ खुंलाय लायो बांसिनानो मोजां मोनलायनानैसो लाखायोना दानिया उम
सिगांनि बायदि नुलाया माया जायाना दाना नुलाय खाजोबनानैहाय हाबा जायो
औ सिगाव बिदिनो नायनानै मोजां मोनलायखादोंबाबो नायलायलायसिगोन नायनो थांनाय बादि हौवा गोदाना हिन्जाव गोदान नायनो थांगोन बिनि उनावहाय राजि जाहर उनावहाय बिबान थांलाय लायगोन बिदिना बिदि थांलायनायखौ नुयो। बे आरो
दानियाथ' दानियाथ' आरो हिनजावाहाय माने बिदिनो न'खराव जुदि माबाफोर प्रब्लेमबाबो हिनजावा थांग्रोन हौवानियावहाय थांग्रनानैहाय हाबाबो जाहैयोना उनावहायसो आथ मंगला आथि मंगला बानायो
आथिखालावथ' आरो मोनसे बिराद बेलेग मोनसे माबाखौ नुदों आरो नेमखान्थिखौ माने हिनजाव गोदानासो न'आवहाय रिसिपसन खालामग्रोयो हिनजाव गोदानाहाय माने हिनजाव गोदाना जेनेबा हरावहाय लांसिगोन आरो हिनजाव गोदानखौहाय बिनि सानावहाय सानसे रिसिपसन खालामो औ जोंनिथिम बिदिया माने बिराद कमन दा सोलिगासिनो दं आरो
सिना
बेबायदि खालामो आरो रिसेपसन जाग्रोनानैसो उनाव मोनायावहाय हौवाला हौवा लाहानाव थाङो आरो बेबायदि
दानाथ' बिदिना मानो होनबा मोनायावहाय जेनेबा हौवाला लोगोआ फैयोबा हिनजावखौहाय लांनानैहाय हौवालागोनियाव हाबा दानिया रिसिपसन सानावहाय रिसिपस न होबाय बिनि उनावहाय मोनायाव हाबा जासिगोन आरो। सो- सोरबानिया हौवाया फैग्रोयो
ओ हिन्जाव लाहानिया जुदि माबायाहाय रिसिपसन खालामग्रोयोबा हिन्जावा थांगोन हिनजावा ओमफ्राय आथिमंगलखौ गिदिर खालामलालै आथिमंगलखौहाय गिदिर खालाम आरो ओरैनो निम नियमखौल' सेफैनानै दोननायखौ एरो
ओ आथि मं उम आथिमंलाया हाय खायसेया आद दिननि आद जेनेबा आद दिननि उनावहाय सोरबाबा सेफायो ना आ आदमंगलाखौहाय
थाङो आं
उम खायसे-खायसे जायगायाव आरो हानायनि न'खरनि माबा नायनानै सेफायो खायसेनिया आददिनि उनावहाय जे फैथारनांगौ बा सेफायथारनांगौ ओ उनावबो हायो आरो
खेबसे फैग्रोथारनांगौ आरो ना खनसे रायजोफोरनो एसे बिदिनो सा मुरि रायथिनानै दोनफैनांगोन आरो उनावहाय गिदिर खालामगोन होननानै बेदिनो आथिमंगल थांबाथ' आरो बिराद इन्ट्रेस्टिं ओ लाफासोरा लाफासोरिफोरखौ एदावनाय मोनसे थ' बिराद सिख्लाफोरनि औ रंजानाय मोनसे नेमखान्थि दङ बेयावहाय माने हौवा गोदान हौवा गोदाननि लोगोखौहाय हौवा गोदानि लोगो खहाय गय खावहैयो बे गययावहाय माने बिराद थाव फुनो आरो माने सिल सिल सिल सिल औ हवा ओमफ्राय हौवा गोदाना हौवा गोदाननि लोगोआ माने बेखौ खावनानै जाहोनांगौ आरो फिस फिस खालामनानै ओमफ्राय थावआवहाय ने सिगायावबो थाव होना हागोन गयावबो माबायावबो गयावबो थाव होनानै होगोन आरो
ओमफाय खायसे खायसे जायगायावहाय हौवा गोदाननि फ्राय जेनेबा फैसा लानाय नियम दङ जे म फ्राय
मा होनदों
बे जायगा दाना जायगा दं नामाथाय
माया खोनायाखै
हौवा गोदाननि फायाखै
ओ दे बुंफिनलाय
ओनदो खायसे खायसे जायगाफोरावहाय हौवा गोदाननिफ्राय फैसा लानाय नियम दं होन दे जायगा लायो जायगा लायो नामाथाय
थिंबो लानायखौ नुनो मोनो हिनजाव गोदाना जेब्ला हाय जेनेबा' नथिंनिया आथि मंग्ला सि फाय हैैगोन अब्ला माने हौवा गोदान हिनजाव गोदान हा जेनेबा गावसिनि हिनजाव गो दान लाहानि गामिनिबो जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिदाय होनानै मोनसे फैसा होयो आरो
उम उम
फैसा होयो बेबायदि ओ बिदिनो एक हाजार थाइसे दुइ हाजार थाइसे बेबायदि गावबा गावहाय रायजोआव रायलायनानै लानाय बिबां जासिगोन आरो बेयो बेबायदि फैसा लाखियो बे फैसा लाखिनायनि नेमा जाहैबाय माने ओस दोनैनि फ्राय माने सिख्लाफोरा सिख्ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने बिनि लोगो नंला गावस्रालायनाय जाबाय बेबायदि मोनसे बिबान बेबायदि मोनसे बेखो साननानैहाय माबानाय जायो आरो
उम उम
उम लायोना नोंसिनिथिंबो
लायो जोथिंलाय खायसे खायसे जायगाफ्राव बिदि लानाय नियम गैयानो आरो माने गोसो जानानैहाय जेनेबा होनाय आरो बिदि जे बिदि होथारनांगौ बि दि नियम गैया आरो खायसेयावहाय जेनेबा गाव मोजां मोनना होलांनाया गोसो सो जाना होलांनाय आरो
औ
आरो खायसे जायगायावहाय लिरखानाय दं जेन रायजोनि रायजोआवहायनो लिरखानाय दं जे सिख्लाफोरनियाबो उमुख एरैहाय
उम उम ओरैनो हौवा गोदानजों थांफानाय लोगोफोर खो दानियाथ' माबा मालाबो गानहोलायनाय नुयो
अ अ जोंथिंजायबो सोलियो इयो
माबा एकदमबारे औ एदावो आरो। खै बेयो माने पारमानेन्ट एदावनाय। नङा आरो जकसो मोनसे बेबो माने बे एदाव जा बेबो माने सिरियास लाखाया आरो बे खोथाखौ।
अ उम उम सानसे नालाय मान बेखौबो गुमै जाहैबाय नालाय। दे होनबा
औ एदावनाय जासि
अम बिगुमनि गोदान साननानैहाय सानसे। दानो आरो
औ उम हाबानि समाव लास्ट दहाय आथिमंगलावहाय ओ जेनेबा हिनजाव गोदान हौवा गोदाना गामिनि मानसिफोरनो ओंखाम खुस्रांनानै होनाय माबाना। होनाय बेफोरो जोबथायाव बेबायदि जायो आरो बेदिनो रायजो। जा बुजिनाय औ। दोनहैनाय? खोनादों